हेल'
अ नोंथांं खोनादोंना
औ औ नोंथां खोनादों ओ नोंथाङा मा खालामबाय दं
आङो दङ र' ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय
औ आंबो ओरैनो जिरायना दं आरो दंफां साहायाव गरम नालाय जोबोद गरम जादों बोथोरा
औ जोंनिथिंबो औ ओंखाम जाबाय दे नोंथाङालाय
आंबो जाखांबाय बिदिनो जाखां लोंखां संखां जिरायना दं आरो नोंथाङा बे कलखौ मानो हरनाय जादोंमोनथाय एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदायाव खोथा एबा बाथ्रा बाथ्रा सावरायनो होनानै सानदोंमोन आरो सावराय जागोन ना नोंथां
औ औ हागोन हागोन दे
औ होनबा नोंथां जोङो माइरं माइरं होनब्लाथ' जों मिथिखायोना बयबो
नोंगौ
अ माइरंखौ जों मानिफ्राय एबा माबायदि बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
नंगौ हागोन दे जेनेबा नोंथाङा सोनदों माइरं माइरं जों अबेनिफ्राय मोनो एबा बोरै दिहुनो गिबियावनो जोङो माइरंखौ ओ दिहुन जेनेबा दिहुनोबा ओ बेखौ जोङो माइनिफ्राय मिलफोराव सौनाय जायो आरो नाथाय गोदो गोदाय ओ माइरंखौ जेनेबा दिंखिफोरावनो एबा उलारफोरावनो देनानै दिहुननाय जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव मिलफोराव बयबो लाङो बेनि फ्राय दिहुननाय जायो ओ बेनिफ्राय माइरा माइरंखौ जेनेबा जों दिहुननो हायो नाथाय बे माइखौ मोननो थाखाय थाखाय जोङो माइखौ गायनो नांगोन आबाद मावनो नांगोन दुब्लियाव दुब्लि फोथाराव बे बे बेनि थाखाय जों गिबियावनो ओ माइज्लि माइज्लिनि थाखाय जोङो जेनेबा जावग्रोनो लानांगोन माइखौ बेनि उनाव जोङो बे खौ ओ सोमनाय जायो आरो जेनेबा एसेल गायबाथाय गोबाङानो जेनेबा ओरैनो दाबोर फिसा बेफोराव सोमनाय जायो ना ओ नाथाय जों गोबाङैनो गायबाथाय बेखौ बस्थाफोराव सोनानै फुख्रि एबा दैमा दैसाफोराव सोमना दोननाय जायो आरो साननै सानथामनि थाखाय बेनि उनाव बेखौ जोङो दिहुननानै साननै सानथामनि उनाव बे माइज्लिखौ जोङो दिहुननानै ओ एसे ओ लामो जेनेबा प्लास्टिकफोराव जेनेबा लामो बेनि बेखौ लामनानै ओ बेनि सायाव थास' बिलाइखौ खोबना दोननाय जायो आरो जेनेबा थाबनो गाजा देर थैबा बिदि होनाय होननानै बे जाबाथाय बेखौ जोङो ओ दुब्लियाव लाना थाङो आरो दुब्लियाव जों माने गिबियावनो ओ जेनेबा हालेवग्रोना लानांगोन आरो फोनो हानाय बायदि एसे जे मोजाङैनो मोनहोनानै हाखौ फोना ओ हालेवग्रोनो लानांगोन जेनेबा मानसिफोरा जेनेबा खायसेया ट्रेक्टर जों हालेवना लागोन दुगैयो खायसेया मोसौ जेनेबा नआव मोसौ थाबाथाय मोसौजो हालेवो औ बिदि उनाव हाल एवखांनायनि उनाव बे जोङो माइज्लिखौ फोनाय जायो आरो ओ फोखांनानै खायसे खायसेया माइजलिखौ गोरानैनो फोयो जेनना हाब्रुआव ओमफ्राय खायसेया खायसे खायसेया दैयावबो फोयो औ बिदि उनाव फोखांनायनि उनाव बिदिनो दानसे एबा नैजिसे साननि उनाव अ बेखौ जोङो फुनो एबा फुनो हायो आरो बेनि उनाव फुखांनायनि उनाव बिदिनो सानसे एबा साननै थानानै जोङो ओ माइखौ गायो आरो दुब्लिखौ मोजाङै हालेवना लानानै माइखौ गायनाय जायो आरो बिदिनो ओ थाम ब्रै बा दाननि उनाव ओ माइआ मोनो जेब्ला मोनो बेखौ ओ जोङो हाना लायो आरो हायो हानानै जेनेबा दानियाथ दुब्लियावनो गोबां मानसियानो नानानै लाबोयो आरो मेसिनफोराव नाथाय गोदो गोदायनि दिनाव जेनेबा मोसौफोरजों नआव लाबोनानै ओ जेनेबा नाफैयोमोन बिनि उनाव माइखौ जोङो लाबोनानै ओ बिदिनो फोरानो फोराननानै मिलफोराव बिदिनो सौनाय जायो सौनानै उनाव ओ नयाव लाबोनानै बेखौ जावो जावनानै मोजाङै साफा जावबा नाथाय जों बेयो जानो हानाय जाबाय आरो माइरङा माइरं जों माने बिदिनो दिहुननाय जायो आरो औ नोंथां जेन'बाथ नोंथां आंखौ खौ माइरंनि बागै सोंबाय नङा होमबा आं आंबो नोंखौ ओ जेनेबा थावखौ जोङो बोरै दिहुनो बे खौ एसे खोन्थानो हागोन ना
थाव थावखौथ जोङो गोबां गोबां माने बेसर जेरै बेसर सान बिबार बेफोरनिफ्राय जों बानायनो हायो आरो
औ
औ आं दा हाम बा बेफोरनिफ्राय जों मा बायदि थाव मोनो बेखौ आं बुंनोसै
औ
बेसर बेसर फोनो थाखाय जोङो जेब्ला माइ माइआ गायखांगोन हाखांगोन अब्लासो जोङो बेनि बेनि उनावसो जों बेसरखौ फोनाय जायो नङा होमब्ला
नंगौ
बेसाखौब फोनो थाखाय जों गिबियावनो बेसरनि बिदान बिदानखौ जोङो न'आवनो न'आवनो लाखि लखिनाय जायो आरो खायफा खायफा थाब्ला बे बे खौ जोङो बायनानैबो लाबोयो बिब्दिनो न'नि न'निखौ फोबलालाय बांसिन मोजां जायो आरो बिदिनो जोङो बे बेखौ हालेवना लाग्रोनोसै हालेवना लाग्रोनानै जि बेसर बिदान बेखौ दोन्दोंमोन बेखौ दोननायखौ जोङो जावग्रा लासिगोन गिनआरो सिगाङावनो जावग्रोना लानो नानै अ जो जावग्रोना लानानै जोङो हाले हालेवखांबायनाा हालेवखांनाय बे हायाव जोङो बेसरखौ सारनानै होनाय जायो आरो जब्ला सारनानै होयो सारना होखांनानै बियो बेयाव जोङो बायदि मुलि एबा हासार बेफोरखौबो सारनाय जायो आरो माने जाहाथे बे बेसोराव एम्फौ एम्फौ एनलाफोरा बिसोरखौ जाया बेनि थाखाय जोङो हासार हासारफोरखौ होनाय जायो आरो बिफां बेसरनि बिफांफोरा गेदेर गेदेर जानायनि थाखाय जों बेयाव भिटामिन भिटामिनबो होनाय जायो
नंगौ
बिदिनो जिबा सान नैजि साननि उनाव बे बेसरा रज'बो आरो
औ
रज'नाय बे गोरलै गोरलै बेसरखौबो जोङो जाजायो आरो बेखौ जोङो ओरैनो एवनानैबो आरो मैद्रु जे होनो
औ औ
अ बिदिबो जाजायो उनाव बेसरा देरबाय देरनानै बियो बिबार बारगोन बिबार बारखांनानै जेब्ला बि फिथाइ थायोना फिथाइ थायनायाव बेखौ बे खौ जोङो बेयावनो फुथुआ लासिनो बेखौ जोङो रानग्रोनो राननो होयो आरो
औ
राननो होनायाव जेब्ला बेयो रानगोन फिथाइया फिथाइया मा रागोन बेखौ राबा जोङो उनाव बिफाङा रानोब्ला जों बेखौ फुनाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो बेसरखौ फुनोसै फुखांनानै जेब्ला बेसरखौ फुखांबाय अब्ला बेयावनो दुब्लियावनो एबा फोथारावनो जों बेखौ जमा खालामनानै बेयावनो नानानै लाबोनाय जायो आरो
औ
गोदोनि गोदोनि दिनावथ' बेसरखौ जोङो बिदि ट्रेक्टर एबा मेचिनजों नानाय जायामोन बिब्दिनो मानसिया गावनि आखाइजोंनो आखायाव थख' खालामनानै बुनाय जायोमोन आरो
औ
बिब्दिनो बेसरा जेब्ला बुबाय थागोन अब्लाथ' बियो बे बिफांनिफ्राय आलादा जागोन ना आलादा जानानै बेयो बुयोमोन आरो बिनि अ दानि दानि जुगावथ' आथिखाल मुगायाथ' बांसिनानो जोङो बिबदि नुनाय नुनो मोनला ट्रेक्टरजोंसो बांसिन नाजोबो आरो बेसरखौ बि ओमबानिया बेसरखौ नाखांबाय नाखांनानै जोङो बेखौ जमा खालामनानै न'सिम लाबोनाय जायो आरो
औ
न'सिम लाबोनानै जों बेखौ जावना लाग्रोनोसै बेयावथ' जोबोद धुला बाला हा बायदिसिना रोखोम थायो होनब्ला
औ
बेखौ जोङो होमनिया जावना लागोन ग्रोनोसै जावना लानानै जोङो मिलाव मिलाव लांनानै बेखौ मिसिं मिसिंङाव होनानै बेनिफ्रायनो जोङो थाव मोनो आरो
औ औ जेनेबा टाउनदों जेनेबा ओ थावा जेनेबा बेसरनि फायल' गयोना ओ गुबुन जेनेबा दंफांफोरनिफायबो गयो जेनेबाथ' जों जेनेबा फेरायनाय थावखौ मोजांसिन होनो ओमफाय बे बाजारफोराव मोनननाय थावखौ जेनेबा अबेनिफ्राय दिहुननाय जायो ना माबाफोर मिलायनानै फानो बिसोरो दा बे जानो मोजां नंगौना नङा जोंनि देहानि थाखाय एसे खोन्थानो हागोन ना
अ जों माने जेसेबां हायो जों न'नि एबा बेसरनि थावखौनो जानांगौ आरो
औ
जोंनि बे बाजाराव बाजाराव बाजाराव फाननाय थावखौ जों बांसिनानो मिलायनाय एबा लगायनानै फाननाय बिदि होननानै खोनानो मोनो आरो
नंगौ
औ
औ नोंथां बिदिबा आङो नोंथांनिफ्राय थावखौ बोरै बानायो बा बेसरनिफ्राय लानानै थावखौ बोरै दिहुनो बेखौ मोनथिनानै आं माने गोजोननाय मोनबाय आरो औ औ दा जोंहा समाबो ओ दोनथ'नोसै जेनेबा समाबो जाबाय
औ औ
दे बिदिब्ला लाय
औ दे